हेलौ खोनादों ना नोंथां?
हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों माने
औ नोंनिखौ मोजां खोनाफैयाखैमोनसै बेखायनो
दा खोनाबाय नेया?
औ दा मोजां खोनादों खोनादों।
औ, नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आङो दा ओ ओरैनो जिरायनानैसो दङ।
अ
नोंथाङाबो
आंबो दा सानजौफुनि ओंखाम जाथ'वाखै नालाय एसे जिरायथ'नानै दङ दसे रेस्ट लादों।
दा बेबायदिनो आं मोनसे टपिकसो गोसोखांदों
अ मा टपिक गोसोखांदो नोंथाङालाय?
गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रायज्लायो।
नोंगौ।
बेफोरनि सायावसो नोंसिनियाव मा होनो जोंनियाव मा होनो बेफोरखौसो ए से सेयार खालामलायनो लुगैबाय आङो।
दे हागोन दे नोंथां आंथ' नोंथांनि रायलायनायजों जोंनि जायगानि रायज्लायनायजों मिलायनाय बायदिखौनो गोरोबनायखौनो मोनदों।
औ गोरोबनायखौनो मोनदोंना दा माखासे बाथ्राफ्राव एसे दिडिफारेन्सिसफोर थानो हागौ। नोंथांमोननियाव जानो हागौ। जों ओंखाम होनो नोंसिनियावबा मा होनो?
जोंनियावबो ओंखामखौ होनो।
ओंख्रिखौ मैगं होनो नामा?
नङा जोंनियाव ओंख्रि होनो।
थोरसि लथाफोरखौ?
जों थोरसि लथाखौ होनो मानो होनबा जोंङो नि जायगायावहाय गुबुनारि रावखौ बारा बाहाया। बेनिखायनो जों जाखिनि राव बाहायो बेयो जोंनि लेखायाव लिरजानाय राव बेफोरखौनो बांसिनखौनो बाहायो जोङो।
औ मैगं मेला उम बुंंलाय?
ओंख्रिखौ मैगंखौनो होनो आरो जायफोरा गोथां माबा बिदिनो मैगं मैगं बुंनांगोन बेफोर जेनेबा बहल बैफोरो खुमब्रा लाव फिथाइ बेफोरो
खा खुमब्रा जोगोनार।
औ
जोगोनारखौ बबेबा बबेबा गामिफ्राव लावबो होनना बुङो।
नङा नङा राङा लावा जाहैबाय जोंहा गो- गो जोंनिनो खाथियाव थाजाबनाय हारिफोरनि गुबुनारिफोरा बाहायग्रा रा राव बियो जोंनि बर'फोरा राङालाव बाहाया माने जायफोरा गुबुन जों गोबां गोरोबफ्लेनानै थायो बा खाथियाव नांजाबनानै थायो बैफोरबायदि जायगाफ्राव गुबुनारिखौ एसे सोदेरनायखौ आं बांसिन आं मोन्दांथियाव मोनो।
औ उम बिदिनो जानो हागौ दा जोंनि सोरनिबा सोरबा जायगाफोराव गुबुन गुबुन एसे आलादा आलादा मोनसे बुङो नालाय सोरबा थोरसिफोरखौ खांसि होनना बुङो सोरबा खुरैखौबो बाथि होनना बुङो बेखौ हारसा फोरा जाय एसे उम
जोंनि बर' रावाव बाथिया मा बाथि रावाथ' जोंनि खाथियाव थाजाबनाय हारसा राव जायखौ जों गुबुनारिफोरखौ हारसा होननानै बुङो।
औ औ
बैफोरो ओ बाथि होननानै बुङो खुरैखौ आरो थोरसिखौ बिस लिरनाय असामीस हाय काहि काहि बुङो काहिनिफ्रायनो एसे सोलायनानै बिसोरो खान्थि होननानै बुंदों आं साननानै लायो।
औ नोंगौबो जानो हागौ बेबायदिनो। गोबां जायगायाव गोबां राय्लायो नङा होमबा।
नंगौ
जितु जोंनि गेजेरावनो गोबां बिदिनो फाराग फाराग रायज्लायग्राबो दङ।
नंगौ, बेखौहाय जोंहा माने जाय रावा लेखायाव लिरजानाय बैफोरबाया। ददि रावखौहाय बाहायोब्ला साबसिन जायो बायदि आं सानो मानो होनबा सासे गथ'आ मोनसे जिरादखौनो मोननै नाम होननानै गोसोआव लानांगौ जायोब्ला एसे उसुबिदा जायो नामा नोंथां। माने खानसि होननानै बेयो सानफ्रामबो बाहायबाय आरो बे जेब्ला बेयो फरायसालियाव थाङो अब्ला बे गथ'आ बेखौ खानसि होननानै लिरोब्लाथ' जानाय नङा बायदि बिदि आं सानो।
नाथायबा जोङो माखासे फ्रायानो माखौबा माखौबा लिरनायावबो गैया लिरनायाव गैया माने बेखौ जायखौ लिरनाय राव लिरनाय रावाव गुबुन खिन्थु जों बाहायबाय थायो गुबुन जेरै नोङो आनारस होनना बुंबाय थाबाय जोङो
औ नंगौ रैमालि होननानै बुङो जायखौ
खालि होनना बुङा जोङो
नंगौ
खिन्थु बेखौ लिरोब्ला जों रैमालि लिरोबा साबसिन जाबाय बेखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु जों बुंनायावबो
रैबालि होननानै बुङो बेखौबो नाथायबा बांसिनानो जोंहा बेखौ आनारस होननानै बुङो
आरो बे मोनसे जाहैबाय जिंखा जिंखा फिथाइ मैगं मैगं जाथियाव फिथाइ नङा होनोमबा
नोंगौ
बेखौ जों फोरलासो होनो
अ फोरला
फोरलायासो लिरनायावसो लिरो
अ जोंनि ओनसोलावहाय फोरला मानि बहलखौहायसो फोरला होननानै बुङो। माने बहलखौ जोङो ओरैनो सानफ्रामबोनि थाखाय जोङो रायज्लायनायावहाय बहल होननानै बुङो। नाथाय बेखौ लिरनायाव फोरला लिरो आं बेखौ मोनदांदों। जिंखाखौ जों जिंखाखौनो लिरो जिंखाखौ बुंनायाव जिंखाखौनो होनो। माने बहयजों जिंखाजों एसे आलादा आलादा नंगौना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ
औ आरो जोंहा मोनसे दंबावो सेम बेबायदिनो उदासि नोंथाङा सिनायोना सिनाया उदासि?
आं उदासिखौ सिनाया बे -बे सिन सिन गुफुर- गुफुर हर लाइन लाइन थालायोना बेखौनो आंगो
औ औ औ बेखौ होनो उदासि गोदोनि समावहाय बांसिन जानाय खौ नुयोमोन दानियाव एसे खम नुसै आंबो हाथाय बाजाराव उदासि मैगंखौ
बेबायदिनो जोंहा मै ओ मुदुफुल बेखौ जों मुदुफुल मालाबा लिरनायावबो बेखौ मोदुफुलानो लिरो आरो मालाबा बेखौ मैथ्रुबो लिरो
नंगौ जोंनि साइडआव जोंनि ओनसोलाव बेखौ मैथ्रु होनो
जोंनियाव खिन्थु बेखौ मुदुफुल होननानैसो बांसिन रायज्लायो आरो फ्रायानो जोंनि ओनसोलाव ल मुदुफुल मुदुफुल बेखौ बाहायो आरो खामरेंगा मोनसे थाबाय बे खाम रेंगाखौ नोंसिनियाव मा बुङो बेखौ खोरदैबो बुङो सोरबा सोरबा
नोंगौ आरो सोरबा गेरेबबो होनना बुङो बेखौ माने गेरेब गेथेब बिनि महरा
आतसा आतसा
खोरदैनि महरा गेेरेब गेथेब नंगौना नङा?
नंगौ नंगौ
ओंखायमाने ओंखायनो गेरेब होनना बुङो औ आरो खायफाया खोरदै होनना बुङो आरो बेखौ लिरनायाव जोङो खामरेंगा लिरो। बेबायदिनो आरो जेरै मैदेरखौ जों माब्लाबाबो बाहायफेरा एराबद
ओइ राबद होननानै रावबो बुंफेरा बुंफेरा औ नंगौ
दहाय मैदेर
खिन्थु मालाब ओ
आथिखालनि मुगानि लिरगिरिफोरा जायगा लायै जाय जायगानिफ्राय लिरगिरि ओंखारगोन बेयो बै जायगानि गावसिनि रावनि रावखौहाय एसे एनै सोदेरसै दा आथिखालनि मुग
औ गावसिनि जायगायाव जेरैबायदि रायलायो नङा होमबा?
औ दााबायदियाव जों लिरोब्ला एराबदखौ गोसोखांनाय नङा जोङो मैदेर बेखौसो गोसोखांगोन मैदेर होनानै जों जों मैदेर होननानै लिरनानै होगोन बेबायदि जायो। आरो बिदिनो जों माब्लाबा लेखा फरायोब्लाबो बा सल'माफोर बा जोंहा बर'नि गेजेराव गोबां सल'माफोर लिरोना जायगा लायै जायगानिफ्राय ओंखारनाय बिजाबफोरनि रावफोरा एसे आलादा जायो। मानो होनोबा बै लिरगिरिया बै जायगायावसो देरनाय लावनाय नालाय बियो सानफ्रामबो गावनि जिउआवहाय बै रावखौसो बाहायो बेनिखायनो बियो बै गावसिरनि रावखौ सोफाना होयो अब्ला जोंहा जोंनि ओनसोलनि जों रायज्लायग्राखौ मोनला नालाय अब्ला जोंहा एसे एसे माब्लाबा औ एसे आलादा लिरदों बिथाङा बारा बुजिख'नो हायाबो मोनलाय लाङो माब्लाबा थेवबाबो जों बुजिनानै मोनो आरो गावजों गावनि जों एखेयानोखा नालाय
नंगौ बेबायदिनो गुबुन जाय जिहेथु रायज्लायनायाबो गुबुन जायगा लायै जायगा एसे आलादा आलाद
नंगौ
रायलायगोन मालाबा
माने बेखौ रावसा होनानै जायफोरा बर' आयदायावहाय गाहायै फरम बर' आयदाखौ गाहायै लानानै फरायसालि मा गोजौ फरायसालियाव फरायो बेफोर सुबुं फोरा बेनि बागै मोजाङै मिथिगौ माने बेफोरबायदि रावखौहाय मा राव बुङो रावसा बुङो होननानै खोनथानायखौ
मोनथियो होननाया
औ आंहा एसेबां माने मिथिया आं बर' आयदायाव खौ लानानै फरायनाय जायाखैमोन नालाय ओंखायनो अब्लाबो आङो लोगोफोरनिफ्राय खोनाजोंदि माने बेफोरबायदि जायफोर रावफ्रा रायलायै रायलायै सोलायलांनाय बेफोरखौ रावसा होननानै बुङो जाहैदों।
नंगौ थारैनो बेयो सैथो। बिथां जोंहा समबो जाबाय होनना बुंनांसिगोन।
औ दे बिदिब्ला।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
दे